लाव
गाव खोनाबायना नोंथांआ?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
जे जोंहाय दैज्लां बोथोरावहाय माबायदि आबादखौ मावनानै हाय फोजोब फोजोबो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
उम
औ जोंनि दैज्ला आ जोंनि ओनसोलावहाय आ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादखौनो गाहाय ओ माने आबाद हिसाबै जों मावनायखौ जों नुयो जोंनि सा सानजा ओनसोल सोलाव बर'फोरा स्निजि जौखोन्दोआनो आबाद मावनानै जायो बेजोंनो जोङो बर'फ्रा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो गाहाय हिसाबै जोङो मावो। आरो जों माइ आबादखौ बोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोङो थांनाय बोसोरनि जों माइलिखौ जोङो। मोजाङै लाखिनानै दोनो आरो जायखौ जोङो सोमनानै बिनिफ्राय साननै सानथाम सोमनायनि उनाव आरो बेखौ बोनो बोखांफिननानै जोङो साननैनि उनाव बेखौ जोङो गाजा ओंखारोब्ला जों बेखौ इउग्लिनानै लानाय दुब्लियाव जोङो बेखौ फोनानै लानाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ थामजि आरो थामजिबा दिननि उनाव बेखौ जों गोदानै फुफिननानै जोङो बेखौ जों खारायनानै लानाय जोङो हाखौ फोमोननानै लानाय हायाव जोङो गायफिननाय जायो आरो बिनि उनाव बेखौ जोङो ओ थाम दाननि उनाव जों बेखौ मोजां माइखौ जोङो मोनगोन मोनोब्ला माइया स'ना गाबनि जायो अब्ला बेखौ जोङो ओ हानानै जोङो बाख्रियाव जोङो ओ सोनानै दोनहैनाय जायो आरो ओ जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जों माइखौ गोबां माइ आबादनि मुंखौ जोङो गायनाय जायो जेरै रनजित बाहादुर जोसा माइब्रा बिदिनो गोसोम माइ जायखौ ब्लेक राइस होननानै बुङो। बेफोरखौबो जों गायनाय जायो आरो जोङो ओ माइ गायखांजोबनायनि उनाव जोङो मोनसे बर' समाजाव हाल जांख्रा होनाय मोनसे बियो अ माबा माने खुंनाया दङ माने
औ
जोंनि गायनाय फुनाया जोबखांनायनि उनाव जोङो रंजानायजों जोङो बिदिनो जौ ओ बिदै बिदिनो फाजा ओंखाम ओरि जानानै जाय ओंखाम सं ओ माइ गायग्रा बिथांमोनखौ जों जाहोनाय जायो आरो। बिदिनखालि न'खरावबो रंजायो एसे माने माइ गायनाय फुनाया जोबखांनायनि उनाव एसे रंजायो आरो जोंनि आबादारि बिथांमोनाबो। बिदिनो सानै साथामसो बिदिनो माइ गायग्राफोरखौ लिंनानै जोङो बेदिनखालि जोङो रंजानाय जायो आरो आरो बैखालि गायखांनायनि उनाव जोङो आबादारि बिथांमोनखौ जों बि फुङाव हाब्रु फोननाय हुदायाबो जोंनियाव दासिमबो सोलिबाय थायो आरो जों बेखौ फालिबाय थायो नोंथां जोंनि बे ओ बर'स समाजाव जोङो आबादखौ जोङो गाहाय हिसाबै जों गायो आरो जोङो ओम
माइब्रा, जोसाखौ गायो बर'फोरा मानोना सम सम फिथा जायो बर'फ्रा फोरबोखौ गोबां माने मोनबा फोरबोखौ हुङो जेरै बैसागो, ओ आवथिसुवा, खाति आरो आघोन बिदिनो जों मागो फोरबोखौ खुङो। बिदिनो जोङो फिथा जानाय होनोब्ला जोङो बैसागो आरो मागो फोरबोआव बांसिन जायो आरो नोंथां। औ जों बै ओ जों बिदिनो जोङो जोंनि माइखौ जोङो बिदि गायनानै जोङो थिखांनाय जायो आरो नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय माइखौ माबोरैहाय ओ गायो आरो माजों एवनानै बांसिन आथिखालाव गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ हागोन नोंथां। जे जोंथिजाय आबाद आबादखौहाय जों माबायदि ओ खुंनाय जायो माबायदि मावनाय जायो जे फार्स्टआवनो जोङो माइ गायनोबा जे दुब्लियावहाय जोङो खोथियाखौ फोगोन बे खोथियाखौ दुब्लिखौहाय मोजाङै खोरायनानै दोनग्रोगोन खोरायनानै दोननायनि उनाव जोङो जे खोथियाखौहाय फोगोन बे खोथियाखौहाय दखाननिफ्राय बायनानै लाबो माइलिखौहाय बेनि उनावहाय बे माइलि खौहाय जोङो फाथो बस्तायावहाय लखब खबनानै हाखरबा बा दंग' बेफोरबायदियाव सोमनानै दोनगोन साननै बा सानथाम बेनि उनावहाय बेखौबो खांनानै जोङो मोजाङै न' बा बाहेराव बेफोरबायदि उसुं दायाव दोनगोन लाइ बिलाइ बा थास' बिलाइजोंफोरबायदि मोजाङै दोननानै बेनि गाजा ओंखारनायखौ नेगोन जेब्ला बियो मोजाङै गाजा ओंखारजोबो अब्लाहाय बेखौहाय जोङो जे जे दुब्लियाव फोगोन बे दुब्लियाव जे दैखौहाय जोङो ओ जमा खालामनानै दोनदोंमोन आलि खोथे नानैहाय इखालि बिनि सिमलिखौहाय जोङो हेंगारनानै होगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो मोजाङै बेखौहाय नांगोलजों एवनानै मै होनायखौ नुनो मोनो बे उनावहाय बेखौ जोङो खादा खिरनायायाव बेफोरबायदियाव लानानैहाय जोङो माइखौहाय फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो नुनो मोनबावो जे जे जाहाथे दाउ बा बोरमा बेफोरबायदिया हाबनानै जे जोंनि नस्थ' खालामाथे जायाथे होननानैहाय जोङो नेट बा बेफोरबायदि बेरा होनायखौहाय जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय बियो जे बायो ओ जेला जागोन अब्लाहाय बियो जेब्ला फिसा फिसा मोजाङै गो सोमखोर जाबोहांगोन अब्लाहाय जोङो दुब्लियावहाय जे जायगायाव नायगोन बे जायगाखौबो मोजाङै आलिखौहाय खोहैगोन खोनायनि उनावहाय बेखौहाय जोङो
औ
मोजाङै ट्रेक्टरजोंहाय बेखौहाय एवनानै लागोन बेनि उनावहाय बेखौहाय जेब्ला बियो मास मोनसे बा मास मो बिदिनो एसे बारनानै जुदि मोजां लाबोयोना खोथिया मोजां जानायनि उनाव जेब्ला बियो गाय फुजानाय जायो बे खोथियाखौहाय फुनानैहाय जोङो आगोल ओ दुब्लिआव गायगोन आरो गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो सावरि जायोमोन ना थाय दानि आथिखालनि दिनावथ' बांसिन बांसिनानो एफा इदि सावरि जानायखौहाय नुनो मोना बांसिनानो हाजिरियानो जायो थ' बिनिखायनो जोङो जि दिनखालि माइखौ गायगोन बि दिनखालि जोङो बांसिनानो नु-नुनो मोनो जे आथिखालाव मेसिंजों हालेवनाय नाथाय सोरबा सोरबाखौहाय नुनो मोनो जे नांगोलजोंहाय मोजाङै यालेवनानैहाय बेखौ मै बोना होबावो आरो खनसे बिनि उनावहाय बेखौहाय जोङो जाय ओ माइ गायनो थाखाय जों हाजिरा लागोन आइजोफोरखौहाय बिनि जेखिनि हाजिरा ओम आइजो नांगौ बेखिनि मानसिखौ लानानै जोङो माइखौ गायनो होगोन बिनि उनावहाय जेब्ला बे माइखौ गायखाङो बे माइखौ जेब्ला बे माइया सोमखोर जाबोयो अब्लाहाय जोङो बे माइ याव जा एम्फौ जायाथों बा बायदि गान्दि सान्दि बेफोरबायदि बायाथों होननानै जों मुलि सारना होनायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो हाग्रा लाबोयो अब्ला बे हाग्राखौहाय जों मोजाङै साफा खालामना होनायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनाव बिखौहाय जेब्ला फिथाइ ओं खारहांहां जागोन अब्ला बेयावहाय बे टाइमावबोहाय जों नुनो मोनो जे माइयाव एम्फौ बानायखौहाय बेवहायबो जों एम्फौ बानायखौ नु एम्फौ बायाथोंना बे टाइमावबो जोङो मुलि सारना होनायखौ आं नुनो मोनो आरो बिब्दिनो जेब्ला जोंनि माइया मोजाङै मोनगोन अब्लाहाय सोरबा सोरबायाथ' आथिखालनि जुगाव दुब्लियावनो माइखौबो हानो हानाय मिसिन फैखाबाय नालाय सोरबाया हायो सोरबाया बांसिनानो नुनो मोनो जे दुब्लियाव बेफोरबायदि मिसिंजों हाबाथाय जोंहा जिगाबा दुब्लियावबो थालाङो आरो जोंहा माइयाबो बायदि जोंहा माइयाबो गोबां नस्थ' जायो होननानै दानि आथिखालाव नुनो मोनो जे हाजिरा लानानैहाय खासिजोंनो मोजाङै मोजाङै जोङो हुलाबारिजोंहाय बाननानै न'आव दोनफैनाय बेखौबो जों नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला जों बेखौ हाखांजोबगोन अब्लाहाय बिनि उनावहाय जों बेखौ सोरबाया मोसौजोंङो मोसौजों सेख्लायाव मोजांखे हालेवो मोजाङै माने। मोसौखौ फिटिं माबाबाय थायो बिनि उनावहाय सोरबाया जे बांसिनानो नुनो मोनो दानियाहाय ट्रेक्टरजोंहाय माइखौहाय सौनायखौहाय जेब्ला माइखौ जों हाना लाबो बे माइखौ मिसिंआव। सासे जिगाबा एक्सट्रा माइ एक्सट्रा गनाय बे मेसिनजोंहाय आथिखालाव बांसिनानो नुनो मोनो। आरो बांसिनानो बे मिसिंजोंहाय मोजांसिन जायो आरो जों मोसौजोंहाय सेख्लायाव दोननानै जे मोजाङै गल गल फिदिंबाय थानायनिसाय जों मिसिंदो खालामनाया बांसिन मोजांसिन जानायखौ आं नुनो मोनो बिनि उनावहाय जों बे माइ खौहाय जे बाख्रियाव मोजाङै थिखां जोबना जाबना दोननायखौहाय नुनो मोनो बिनि उनावहाय जोंनिथिंजाय आं नुनो मोनबावो जे बे माइखौ बे बाख्रिखौहाय जोंनिथिंजाय फुजा होनायखौहाय। जेबोस' बोसोरै बोसोरै बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जोंहानि जों जोंनि बा आंख्रिया बेफोरबायदिनो मोजाङै जे माइनि फसल मोननानैहाय बेफोरबायदिनो बुरथि बुरथि जाना थाथों होननानैहाय आङो। फुजा होनायखौबो नुनो मोनो जे नोंथाङा एसेगावावनो बुंलांखाबाय जे जोंनिथिं हाल जांख्रा होननायखौहाय हाल जांख्राया जाबाय जेब्ला जोंहा जि दिनखालि जों माइ गायखााङो बि खालिनो जोंनिया हाल जाख्रायाव उथि जानाय जायो। जे सोरहाबा बेफोरबायदिनो बेदर खाजाफोर जानानैहाय हाल जांख्राखौहाय उसिनायखौ नुनो मोनो। सोरहाबा आरो बेफोरबायदिनो जे दुब्लिनि खनायाव माइ गायनायखौबो नुनो मोनो जे बिहामजोफोरखौहाय माइ गायनानै न'आव बाख्रियाव दोनफायनो होनायखौबो जों नुनो मोनो। बिब्दिनो आरो जोंनिथिं जाय आबाद मावनाया जोंनिथिं आं बांसिन नुनाया बे बेफोरबायदि ना।
नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो जोंनि ओनसोलावबो जोङो आबादखौ जों गोबां रोखोमै गायो आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन एवनाय जायो। गोदो जोङो नांगोलजों एवनानै गायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बांसिनानो जों ट्रेक्टरजों एवनायखौ जोङो बांसिन नुयो आरो जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव जों आस्रा माइखौबो फैयो नोंथां मानोना जोंनि ओनसोलाव सोलावहाय गायनाय फुनाया आंखालनि थाखाय आथिखालाव जोंनि मानसिफोरा माइखौ फोनानै जोङो बांसिन बेखौनो जोङो मावनायखौ नुयो आरो बे आस्रा माइखौ बोरैहाय फियो होननानै बुङोब्ला बिगासे हायाव थाम किल' बा थाम किल' आधा बेखौ जोङो फोनानै माने बिगासे हायाव जों माइखौ जों फोनाय जायो आरो। मानोना आस्रा माइयाव जोङो बेयाव गायनोबो नांला फुनोबो नांला। आरो खम खरसायावनो जोङो आबादखौ जोङो माने दिहुननो हायो आरो। मानोना गायनायाव जेसे एसेबां आबाद जायो बिदिनो आस्रा माइफोनायावबो एसेबांनो फसल मोनो। बिनि थाखाय जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव जोङो आस्रा माइखौ फोनायखौ जों बांसिन सिन नुयो आरो नोंथां। अब्ला नों नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां। नोंथांजों रालायनानै गोजोननाय मोनबाय। स' नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।